हेलौ
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ दासो खोनादों।
औ दे नोंथाङा दङबा औ दे जों दा मा आयदानि सायाव रायज्लायनो होनदों।
दा बर' बर' गामिनि गाननाय जोमनाय बा थानाय जानाय लोंनायनि बेयाव सावरायनो
औ औ जायो दे औ सावरायनो हागोन नोंथां। दा बर' गामिनि ए ओ न'खर बा बर' गामिनि थानाय जोमनाय गाननाय जोमनाय बेनि सायाव होननानै बुङोब्ला दा नोंथाङा मा माखौ खौ ओ मिथियो बर' गामिनि हिसाबै बा बर' न'खर बा बर' गाननाय जोमनाय हिसाबै बे सायाव नोंथांखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायग्रोनाय थाबाय
अ बर' न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जों ओ मोनसे बर' न'खराव थायो जों ओ बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय अनलायनानै आरो बेनि गेजेरजों जों ओ जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय होनो आरो बेनि गेजेरजों आरो थानाय जानाय मावनाय दांनायजों जों गावखौ बर' होननाबो सिनायथि लानो हायो आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों गामि ओनसोलाव बांसिनानो फ्राय दख'नायाबो गानो सोरबा बिदिनो मेख्ला गाननानै थायो आरो
औ आइजो माहारिया मेख्ला गाननानै
औ मेख्ला गाननानै थायो आरो बर' हौवाफोरा फ्राय न'आव थाबा गामसा गानो ओमफ्राय बबेयावबा थांबाथाय बिसोरो लंपेन्ट ओमफ्राय सार्ट गाननानै ओंखारलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ ओ न'आव थायोब्ला गामसा गाननानै बा बर'नि दोरोङारि गाननायखौ गाननानै थानाय नुनो मोनो। आरो जुदि गुबुनाव थाङो अब्लानिया जोङो मडार्न जि मदार्नखौ गाननानै ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो दानि दानि जुगावहाय औ बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो?
दा जोंनि दा ग्लबेलाइजेसन जाबाय नालाय गाननाय जोमनायाव माने एसे चेन्ज जा जाबाय आरो नोंथां ओंमफ्राय दा जानाय लोंनायावबो बेबायदिनो होनांसिगोन।
गोदोनिफ्राय जों बांसिनानो नाफोरखौ मेनानै जानाय सावनानै जानाय जानाय बा ओंख्रिफोराव थाव सेरालासिनो ओंख्रियाव नाफोरखौ होनानै संनानै जानाय बेफोरखौ जों आगोलनिफ्राय माने मोनबोदों। आरो द बर' न'खरावबो माने ओ गोनोखो आयदानि गेजेरजों नायोब्ला जों दा बांसिन मस्ला खाला बिदिनो मोदोमनाय होनानै बांसिन ओंख्रिखौ थाव सेरनानै जानाय नुनो मोनसै आरो नोंथांखौ
दानि दानि जुगावहाय।
उम दानि जुगावहाय दा नोंथाङा मा बुंनो सानदों? गामियारि ओनसोलनि
गामियारि ओनसोलाव होननानै बुङोब्ला दा गिबियावनो जोंना बर'नि जानाय ओ लोंनाय जों बुंनो थाङो जोंहा बर'आ गोदो आबै आबौबा आ जौमोननिफ्रायनो जोंहा मोनसे थ्रेडिसनेल जानाय जानाय लोंनाय दङ जेरै थिग बेबायदिनो जोंहा अनला गुबैयै नाम बुंनो थाङोबा जों अनला, सबाय, नारजी जि नाफाम बायदिखौ जोंहा बर'नि दोरोङारि जानाय होननानै बुङो। ओ दा बुंनो थाङोबा जोंहा आथिखालाव जोंहा अनलाजों दाउ बा अनला फाख्रि अनलाजों औवा गामियावहाय बायदि रोखोमनि जोंहा माने दा सोलायबोनानै गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो अनलानि सायावहाय बेबायदिनो थिग बुंनो थाङोबा सबायजों दाउ आरो जोंहा नार्जिजों अमा अमाबा नारजि अमा दोलो बा नाफामखौ जों जायो। नाखौ जों मेनानै दोननानै जोङो बयामबा बायदिसिना आगजु सोना दोनानै जों नाफाम बानायनाय जायो बेफोरबायदिनो बेयो जोंनि जाहैबाय माहारियारि जामुं जानाय ओंख्रि आरो बेफोरो जों थिग बेबायदिनो ओ दा बुंनो थाङोबा गिबियावनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय अनला होननानै बुङोब्ला ओ दानि जुगाव गोबां आइजो बा गोबां माहारि आइजोफोरानो गोबाङानो रोङो गोबां गोबां आनो संनो रोङा अनला ओंख्रिखौ बुंनो थाङोब्ला। दानि जुगाव आ गोदानै हाबा जानाय आइजोफोर जायफोर आइजोफोरा गोबाङानो अनलाखौ संनो रोङा बेयाव एसे दाउट थायो बेयाव जुदि नोंथां आं बुं बुंनो सानो जे अलाखौ बोरै सङो बेनि सायाव आं मोननैसो बुंनो सानो जे अनलाखौ बोरैहाय संनाय जायो आंनिया जुदि भुल जायोबा नोंथांखौ आङो एसे भुलखौ नोंथाङा फोरमायगोन होननानै आं आसा थानो आसा खालामनाय जाबाय। थिग बेबायदिनो आं दा बुंनो सानो जोंहा अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ बुंनो थाङोब्ला आं नुनाय नुनायाव जोंहा गिबियावनो जोंहा ओ माइरं माइरंखौ जोङो गिबियावनो सुनानै लाग्रोनाय जाबाय। सुनानै लानानै जोङो बे माइरं सुनायखौ जोङो ओ दानि ओ सिगांनि जुगाव बा दानि सिगां जोंहो मा खालामो मोन अह जोंहा बर'नि दोरोङारि बुस्थु हिसाबै जोंहा था माबा थायोमोन ओ उवाल जों गाहेन‌ बाय ब्ला बिदि दिंखि बेफोरबायदि थानाय नुयोमोन। बेफोराव जोङो देनानै लाग्रोयोमोन बेबायदिनो देनानै लानानै जोङो माइरंखौ जोंहा अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायोमोन बे अन गुन्दै खौ ओ नो जों अनला बानायनाय जायो अनला बानायनो होनना बुङोब्ला जोंहा दा गिबियावनो जोङो सारायाव जों आं मिथिनाय बादिब्ला सारायाव जोङो दैखौ फुदुंनानै बा सारायाव जों दैखौ लानानै बा अबेबा आइजें बा आगजुआव लानानै जोङो दैखौ एसे गरम खालामनानै बैयावहाय जोङो खारै खालाम खारै होदेरनानै जों दैखौ फुदुंना लानाय जायोमोन थिग बे बेनि उनावहाय जोङो अनलाखौ संनाय प्रसेस साव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा अनलाखौ जोङो ओ दैखौ गरम खालामनायनि उनावहाय गुदुं एसे दुंनो दुंनायनि उनाव जों जि देनानै लानाय अन गुन्दै बै अन गुन्दैखौ जोङो दैया गरम जानाय लोगो लोगोनो बेखौ जोङो ओ अन गुन्दैखौ जोङो मिहियै जोङो दैयाव एसे होनानै जों बै दैखौ जोङो फिदिंनानै जों अन गुन्दैखौ होयोमोन। थिग बेबादिनो ओ बे जाहाथे बेखौ जों फिदिंनानै होआबोला जोंनाव अनला ओंख्रिया मा जायो लाथा खानानै थायोबा ओ गथा गथायै ओंखारो जुदि मिहि सारायाव जोङो खोस्लि बा बायदिसिना आगजुजों फिदिं फिदिं लोगोसेनो जों अनदु अन गुन्दैखौबो सारना होयो अब्लाना अन गुन्दैया जोंना मा जायो मिक्स जानानै मोजाङैनो ओ अ अनलाया जानो नागिरो थिग बेबायदिनो जोंना दा मा दोरोङारि जानाय होनोबा जों अनला होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा फैयो अनलाजों दाउ जानाय खोनायो जों बांसिनै अनला जों दाउआ जोंनि थाखाय बर'नि दोरोङारि गोबां नाम मोननाय बा बियो जोंनि बे थिग बेबायदिनो जोङो ओ बे दरखौ जोङो अनला दाउ होननाय लोगो लोगोनो जोंहा दाउखौ दाउ बेदरखौ जों ओ आलादायै संनानै बा गुबुन ओ सारायाव संनानै एसे मोन हांनाय एवना लानानै बा मोनना मोनहोनायालागै एवनानै लायो बेबायदिनो अनलाखौ जों जेब्ला अन गुनदैखौ जों होनानै अनलाखौ एसे फोमोनना नै बेनि सायाव जोङो ओ दाउ बेदरखौ होनानै जोङो ओ अनलाखौ अनलाजों दाउखौ संनाय जायो। थिग बेबायदिनो अनलाजों दाउ आरो लोगोसेनो जोंहा मा दंबावो बर' हारिनि जानाय होननानै बुङोब्ला बर' न'खराव जानाय होनना बुंब्ला ओ गोबां रोखोमनि जानाय थायो बेयावनो अनलाखौ जोङो अनलाजों जुदि सब ओ औवा मेव औवा मेवाइजों जों जायो बायदिसिना जानायाव जों दा औवा मेवाइ आरो ओ अनलाजों दाउ जानाया जों एसे फाराग थि संनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा अनलाजों दाउआव जों उनावहाय होनाय नुयो खिन्थु जेब्ला जों औवाजों ओ औवा मेवाइजों जोंहा संनाय जायो अब्लाना जों नुनो मोनो जे अनला औवा मेवाइखो जोङो दै गुदखौ जेब्ला ओ फुदुंनो नागिरो बे समावनो जोंहा औवा मेवाइखो होनानै लाग्रोयो औवा मेवाइजों दैजों होना लाग्रोनायनि उनाव जोंहा खारै खौ होयो खारै होनायनि उनावसो जों अन गुन्दैखौ होनाय नुनो मोनोमोन। ओ दा नोंथांमोना जे बोरै सङो बेनि सायाव नोंथांमोना एसे फोरमायनो हागोन नामा? अनलाखौ बोरैहाय सङा नोंसनिजों?
अनलाया दा नोंथां बुंनाय बायदियानो ओ आं सं आंनि जेनेबा संनानै मोननाय नालाय आंनिखौ बुंनोसै फार्स्टआवनो माइरंखौ सोमग्रोबाय एसे आनथा सोमग्रोनानै एसे गुरै जाबा सुखांनानै उवालाव देबाय उवालाव देखां नायनि उनाव गुन्दै खालाम नानै दैखौ जों सारायाव ग्लब ग्लब गोदौबाथाय माने एसे एसे होसिगोन आरो होनानै गारबाजों फिदिंसिगोन ओमफ्राय ओ जों दाउ थायोबाथाय दाउखौबो एवबाय आरो औवा मेवाइ खौ एवनानै माने ओ दैखौ हो-होखांनायनि उनावसो जोङो माने अन गुन्दैखौ होयो आरो। अन गुन्दैखौ दै गोदौबाथाय एसे एसे होनानै बिदिनो मसालाहारिनि होसिगोन एसे मोदोमनायनि होखांनानै गोबाव बिदिनो ए मोजाङै मोनजासे संख्रि बानलु नांखांनायनि उनावसो जों माने अनलाखौ साखिनानै बा संख्रिनांबाथाय खांसिगोन आरो बेबायदि सङो आं। नोंथां
औ औ नंगौ नोंथांनि होननाय बायदिनो नंगौ जोंनियावबो बेफोर थिग बेफोरबायदिनो सोलियो लोगोसेनो जोंना दा दोरोङारि संनाय होननायबा बर' न'खराव बर' न'खर होननाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ गिबियैनो बर' न'खर सोलिनो ओ बर' न'खर सोलिनो थाख थाखाय जोंहा ओ गोदान न'खर दानो थाखाय जोंहा मा जायो न'खरसेयाव जोंहा बिसि आरो फिसाय थाबाय बिनि उनाव बिथांमोननि ओ फिसा फिसौ थासिगोन बा बिमा बिफा थासिगोन अब्लासो जोंनि बर' न'खर मोनसे कमप्लिट बर' न'खर होननानै नुनाय जायो। गामियारि ओनसोलावहाय
गामियारि ओनसोलावहाय थानाय जानायफोरा एसे आलादा जायो आरो नोगोरनिफ्राय
गामियारि आरो नोगोराव एसे आलादा जानो हमो।
औ बेयाव जों जिब
ओ थिग बेदिनो बेबायदिनो औ जोंहा ओ बर'नि सोमोन्दै जोंहा रायलायनो गोनांबाथाय जोंहा गोबां खोथा दङ ज जेसेबां रायजलायो एसेबां एसेबांनो जोंहा गोलाव जायो बा जोंना ओ गोबां न' गोबां ओ बर'नि न'खराव जोंहा गोबां जारिमिन दङ। अब्लाबो ओ दा रायज्लायनो सानब्लाबो जोंहा दा नोंथां समनि आंखाला जानानै फैयोबा जोंना समान समान जानानै फैबाय बेनिखायनो इयुन समाव बा उन समावहाय नोंथांजों रायज्लायनो मोनफिनोब्ला बिनि सायावनो सावरायलायगोन। बे खौ आं आसा थाबाय बा उन समाव लोगो मोनफिनगोनखौ नोंथां। आसा मिजिं थिनाय थाबाय लोगोसेनो दा दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
दे गोजोनथों नोंथां।
दे गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो
औ दे।